औ खा हेलौ
औ औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों दे। औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां औ बुं।
औ गो जोन बेलासेनि ओब ओ गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांङा माबोरै दङ?
अ आं दासान्दि मोजांङानो दङ नों थांङा माबोरै दङ?
औ आंबो मोजांङैनो दंङ जों दा दावबायनायनि सा याव सावरायदिनसै। औ दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ।
औ
औ जेरै जोङो दावबायनो थांङोब्ला जेरै जों दावबायनो थाङोब्ला जेरै ओम ओम न'खरनि फारसे सोंगोरनानै लानाय जायो। आरो जोंङो लोगोफोरनि फारसे सोंगोरनानै लानाय जायो।
औ औ
औ जेरै जोंङो न'खरनि फारसे जोंङो आरो लोगोफोरनि फारसेजों लोगोफोरा थांगोन होनब्लाबो जों थांगोन होनब्लासो जोंबो थांनाय जायो।
उम
आरो जोंङो लोगोफोरा थाङाब्ला जों एसे उसुबिदा मोनो मानोना हारसिं जोनङो दावबायनायाव जोबोद खस्थ' मोनो। आरो औ नंगौ जेरै जोंङो दावबायनो थाङोब्लाथ' जेरै जोंङो दावबायनाय होनोब्ला जेरै जों फरायनाय खारनाय बारनाय बेफोरावबो जों दावबायनो हायो। जेरै जोंङो गुबुन फारसेयाव दावबायनो थांङोब्ला जेरै जोंङो गुबुन गुबुन जायगायावथ' दावबायफेरबाय जेरै जोंङो ओ मानास मानास हाग्रामाया जोंनि जोंनि ओनसोलथिंनो दङ जेरै मानास हाग्रामायाव थांना थांनाय थांनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो।
औ
आरो गुबुन गुबुन हारिनिबो मानसि फैयो जों बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो‌।
औ
औ औ आरो जों मानास हाग्रामायाव थां-थांनो ओंखारब्ला जेरै जोंङो आइथिंफोरजों सो जों आथिंफोरजों सो जों थांनो हाया। जे जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जायो औ जेरै जोङो गारि मथरजों थांनानै जोङो बेवहाय जोंङो नुलांनो मोनो दि बिफां लाइफां आरो न' बां आरो जेरै जोङो बिबारफोरबो नुनो मोनो दाथ' बिबार बारनायनि दिन।
औ
आरो जों बिबारफोरखौबो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसि जों नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो न'खरनि मानसिखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनो।
औ
आरो जोङो आरो जों थाङोब्ला बेव हाय जेरै जों सा बाहाग सा बिलाइ आरो जोङो साहा बागान जों नुनो मोनो जेरै जों
औ
ओ जेरै जोङो गोबां -गोबां जेरै जिब -जुनारफोरखौ- जों नुनो मोनो जेरै मैदेर मैदेरफोरखौबो जों नुनो मोनो गान्दाफोर जों नुनो मोनो मा- मानासाव थांनानै।
औ
औ मैदेर मा- मैदेरफोरखौ नुनो मोनो आरो दाउराइ आरो दाउसिन- दाउला बायदिसिना जों नुनो मोनो जेरै जोङो मानासाव हाबनो थाखाय जोङो जिबनि गोनांथि जायो।
औ
आरो जोङो मानासाव हाबनो थाखाय जिबनि गोनांथि जायो मानोना जोङो आथिं आखाइ आथिंफोरजों जों थाबायनानै थांनो हाया। जोबोद गोजान जायो आरो मानास हाग्रामानि सिङाव मोनसे दैमा दङ। अ बेफोरखौनो दानि जों गोजोननाय मोनो।
औ औ
नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन दावबायनायनि बागै।
औ नोंथां आङो आंबो फोरमायनोसै नोंथांनो। अ दावबायनायनि गेजेराव ना आङो दावबायनाय ओ जायगाफोरनि मुङानो जाबाय जेरैहाय सकि, भैरब कुन्द ओ सकियावहाय आङो थांफेरबाय आरो बैरबकुन्दआवबोहाय खोनसे थांफेरबाय। भैरब कुन्दआवहाय थांनायाव जोङो कलेजनि लांदोंमोन आरो बेयाव ओ थांनाय जादों औ बेयाव जोङो भैरब कुन्दआवहाय मोनसे दैमा नुदों। आ बेयावहाय जों दुगैनानै फैनो मोनदों आरो। दुगैनानै जों देहाखौ एसे गोजोनलाय होनो मोनो। बेनि ओ जा दै बोहैबोनाय ओ बेनि जा दै बोहैबोनाय बेनिफ्राय जोङो ओ मनरन्जननि थाखाय थांनाय जायो आरोखि। ओ बेयाव जोङो रोखोब बेलेक बेलेग रोख नि बेलेग बेलेग हारिनि मानसि नुनो मोनो आरो जों बिराद ओ बेयाव दावबायनो थाङोब्ला जोङो ओ गियान मोननो हायो दावसिन दावला जोङो ओ गुबुन गुबुन मानसिनि हारिनि राव फोरखौ जोङो फिसिनो मोनो आरो जे ओ बिथांमोननि जा ट्रेडिसनेल ड्रेस बेफोरखौ गाननानै जोङो फट' एबा रायलायनानै जोङो सिनायथि लानो हायो बिदिनो जोङो बेरायनो थाङोब्ला गोबां अ बुस्थुफोरखौबो लांफानो गोनां जायो जेरैहाय दै बथल औ जानाय मुवा बेसाद औ गोनांथि औ औ औ थांना थांनो थाखाय जोंनो दैखौ नांखागौ औ बिदिनो जोंनो दैनि गोनां थि जायो अ गस्ला हि जोम औ जानाय ओ जानाय लोंनाय मुवाफोरखौ लांनो गोनां जायो बिदिनो आङो सकेयावबोहाय थांनो मोननायाव बिदिनो सकियावबो मोनसे दैमा दङ। अन्थाइ दङ अन्थाइ गदोर गोदोर सकेयावबो बिदिनो दुगैनानै मोज मोजां मोनो आरो जोङो ओ दावबायनो थाङोब्ला जोङो फेमिलिजोंबो थांजायो आरो जोङो स्कुलनि ओ लोगोफोर जा कलेजनि लोगो फोर आरो जा लोगोफोर बेफोरजोंबो थांजायो बिदिनो जोङो सकि' औ औ।
दङ आंबो जेरै नुनो मोन्दों जेरै दारागाव सकि आरो अमानथ आरो जोङो बगामाथि बेफोराव आं थांना हाबबाय जेरै जों आं बगामाथियाव थाङो थांनो मोनबाय जेरै हाजो दङ जेरै आरो अन्थाइफोरबो दङ आरो दै बाज्रुमफोरबो नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर बो फैयो आरो दखानफोरबो होयो जेरै जोङो बेफोरखौ खौ नुनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो जेरै मन्दिरफोरबो दङ
औ बेफोरावहाय जोङो बेरायनो थांबाथाय स्रां मोनो हा मोनो आरो औ बोथोरसे बेवहाय जमा जानानै जोङो खाना पार्टि बेफोरखौबो जाहैनाय जायो दामनाय देनाय लांफानानै मोसानाय रं नाय जायो जोङो बियो जोंनि ओ देहानि थाखाय मोजां जों बियो रं जानाया जोंनि देहायाव अ सानफ्रबो जों न'आव थानानै बेखौ औ औ औ जोङो सानफ्रोमबो जों न'आव थानानै बे गोजोननायखौ मोननो मोना आरो जों सानसे मायाव बा दावबायनो थांबा बे गोजोन्नायखौ जोङो लानो हायो बियो जोंनि देहानि थाखाय गोनांथि। औ बिदिनो जोंनि साखाथियावनो थाबावनाय गुवाहाटटि सिरियाखाना‌ बेफोरबो बेफोरावबो ओ बेरायनो थांनो मोनफेरबाय आरो ना। बिदिनो बेयावबो औ औ जिब जुनार खौ नुनो हायो। जोङो अ जोबथेसालियाव जोबना दोननाय जिब जुनारखौ नुनानै जोङो ओ मोनसे गोसोआवहाय औ जोङो
बिफां-लाइफांफोरखौबो जोङो सोमखोर सम
औ औ मिथिंगायारि नुथायाइखौ जोङो नुनो मोनो औ।
जेरै जों बिफार बिफोरनि बेफोरनि बिफां सिङाव जोङो जिरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो जेरै जोंनो बारहावानि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनो बिफां सायाफोराव जिरायनानै आरो बिफां लाइफां बिलाइफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरै जों दावबायनो थाङोब्ला जेरै बिबारनि बिबारखौ नुनानै जोंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो जेरै
औ औ औ नोंथां खोनादों नोंथां।
जेरै जों बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो।
औ जोङो बिफां लायफां ओ बिफां दंफां नुनाय जायो नर्थ इस्टवहाय जोंनिया बांसिनानो दैमा अन्थाइ हाजो मन्दिर आरोहाय बिदिनो ओ बेफोरखौ ओ जा मिथिंगायारि नुथाय बेफोरखौ नुनो मोनो जोङो।
औ नंगौ थार
बे जोंनि हादोरनि बागै नोंथाङा असमनि बाहेराव मायावबाफोर बेरायनो मोनदोंमोन नामा?
औ आंथ' आसामनि बाहेराव आङो बेरायनो मोनफेराखै। जेरै जोङो जोंनि बे ओनसोलावनो आं बेरायनो मोनफेरबाय जेरै
औ औ औ नोंथाङा बेरायनायाव मायबाफोर थांनायाव हाय माबाफोर खैफिदआव गोलैदोंमोन नामा?
ओहो गोलैयाखै गोलैयाखै नोंथां जेरै जोङो थांदों जों बिदिनो थिगैनो फैयो जेरै जों असमिक दा जेबो जाया जानां जायाख खै जेरै जोङो लोगोफोरजों ज' ज' थाङो आरो ज' ज' बेरायनानै जोङो गोसोखौ मोजां मोजां मोनो जेरै जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जेरै जोङो गोसोखौ गोजोननाय मोनो। जेरै लोगोफोरजों फारसे जेरै जों बारहावाखौबो मोजां नाङो।
औ
बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो औ। थारैनो
बिदिनो आंबो थांनानै ओ बेरायनानै दावबायनानै मोजां मोनो ओ बिदिनो बेफोराव थांबाबो जों मोनसे सोलोंथाइ मोननो मोनो आरो दावबायनानैबो जोङो मोनसे सोलोंथाइ मोननो हायो बिदिनो नोंथाङा ओरैनो दावबायनायाव याव मा जों थांनानै मानो मोजां मोनो गारि मटर साइकेल ना साइकेल
औ नंगौ जोङोथ' बांसिन जों गारिफोरजोंनो थांनाय जायो जेरै जोङो गोजान जायगायाव जोङो साइकेल फोरजों थांस' हाया जेरै फैस' हाया बेफोरबायदि जायो।
औ
औ जेरै जों गोजान गोजान जायगायाव जों गारि मथर एबा बासनि गोनांथि जायो जोङो खाथि खालायावसो जों साइकेलफोरजों बेरायनो हायो। औ गोजान जायगाब्लाथ' जोङो गारि मथर नांखागौ
औ गारि मथराव गाखोयोब्ला आंहाथ' एसे ओ प्रब्लेम जायो मानोना जोङो बासफोरजों थाङोब्ला खर' गिदिंनाय गोबानाय बेफोरो देहानि मोनसे प्रब्लेम थायो बेफोरो आंनि आंनियाव जादों आरोना आङो थांनायाव जोबोर खस्थ' मोनो थाङोब्ला ओ बिदिनो आङो फ्रि जायगा जेनेबा बाइकआव गासै मिथिंगायारि नुथायखौ नुलांबाय थानो हानाय बार नांनाय बिदि जा ओ बिदियाव थांनानै बांसिन मोजां मोनो आरो
औ नंगौ थारैनो जेरै जों बेराय दावबायनाय होनोब्लाथ' जेरै- जोङो जेरै जों दा दावबायनो थाङो जेरै- जोङो दैनियां दैनि गोनांथि जायो। आदारनि गोनांथि जायो जों बेफोरखौ न'आव बे खौ जायाबा जों थांनानै
औ बे
आरो दाथ' जोङो जों दावबायनो जों दा दावबायनो था अब्ला जेरै- जोङो दाथ'स जानाय लोंनायनि बोथोर नालाय जेरै- जों खान्थाल थाइजौफोरखौ खान्थालखौ लाङाब्लाबो जों थाइजौफोरखौ जों लांनानै बिफां सायाफोराव जों जा जाहैनाय जायो। आरो जों लिसु फिथाइ आरो लिथुखु फिथाइ बेफोरखौ जोङो साजा जाहैनाय जायो। जेखौ लोगो फोरजों ज' ज' थांनानै
अ बि नोंथांजों रायज्लायनानै औ आङो गो सिनाय मोनबाय। औ बिदिब्ला जोङो सावरायनायखौ औ औ दोनथ'नाय जाबाय हबा नोंथां औ औ औ दे